औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ' दा?
आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दा।
औ नोंथांखौ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों औवानि बागै एसे सावरायनो होन्ना हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नंगौ सावरायजागोन। औ खोनादों नोंथां?
औवाखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनानै होग्रोनाय नोंथां।
नोंगौ औवाखौ मा खामानियाव बाहायो होनब्लाथ जोंनो औवाखौ फारफ्रोमबो जेथिंबो जि खामानि मावो बेयावनो बांसिन नांनायखौ जोङो नुयो, जेरैहाय जोंनो थांना थानायाव थाखाय जेरै न' नांगौ आरो बे न'खौ जोङो औवाजोंबो बानायनो हायो। उम आरो आरो खादा बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ नोंथां।
जोङो ना गुरनो थाखाय जेखाय बाहायोना? आरो जेखाइ खबाइ बाहायोना? बे जेखाइ खबाइखौबो जोङो ओ बे औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओम आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि औवाजों जोङो बायदिसिना हेबनाय जायो बेहाय औवाखौ जेरैहाय जोंनि बैसागु मोसानायावबो दामजु महरै जोङो औवानिफ्रायबो बानायनो हायो जेरैहाय थरखा गंगोना सिफुं बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय बानाय जायो। बेबायदिनो औवा ओ धारा बेफोरखौबो जोङो हेब नानै दिहुननाय जायो।
नोंथांनिखौ नोंथांनिखौ आङो बारा मोजां खोना खोनानो मोनाखै? हेलौ
आरो नंगौ खोनादों नों थां आं नोंथांनि खोनागासिनो आरो जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो न'फ्राव खुन्था
हेल'
हेलौ।
औ खोनादों दे बुंलाय
खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों बुंलाय
औ जेरैहाय जोङो न'फोराव खुन्था लगायोना बेफोरखौबो बेफोरावबो जोङो बाहायनो हायो। बेबायदिनो गोबां रोखो खालामनि जोङो नोंथाङा मा माव बायदिहाय वाक खौ बाहायजायो
औ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनो जेखाइ, खबाइ हेबनो हेबनो थाखाय हेबनोबाबो जोंनो औवा औवा नांगौ जायो। खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल' हेलौ